हेल'
औ हेलौ खोनादोंना? औ खोनादोंना खोनादों हेलौ
खोनादों नोंथाङा औ खोनादों नोंथाङा औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय
दानि बे समाव जोङो सेंग्रा-सिख्लाफोरनि बा लाइमोनफोरनि सोमोन्दै रायज्लायनो आखायाव लानाय जा जादों नोंथाङा ओ बे टपिकनि सायाव रायज्लायनो हागोन ना?
औ औ रायलायनो हागोन दे। नायनो हागोन।
बिदिब्ला आङो जागायनोसै लाइमोन होनोब्ला थ जोङो ओ उन्दैनिफ्राय जिस सेबां ओ सेंग्रा सिख्लाफोर जेनेब्ला हाबा जायि ओ जेसेबां ओ सुबुंफोर दोङ बेखोनो जोङो लाइमोन होननानै मिथियो नङा होमब्ला
औ औ औ नंगौ औ
लाइमोन लाइमोन समाव जोङो ओ गोबां बिदिनो ओ गावनि गोसो बायदि खालामो आरोना ओ ओ जोङो लाइमोन हिसाबै जोङो माने जेखौबो हायो जेखौबो मावनो थायो खालामनो हायो थांनो हायो जानो दोनों हा होननानै बिदि जोंङो गावनि गोसो बायदि लायमोन समावहा जोङो ओ गोसो बायदि मावो आरोना ओ नाथायब्ला ओ बे बेफोरबायदि जोङो लाइमोन बैस मोनदों होननानैहा बे बेफोरबायदि गाज्रि आखल आखुफोरखौ मावनो नाङा।
औ ओ
उ दानि जुगाव आरो ओ मा होनगोन लाइमोनफोरा गोबां बिदिनो सोलायनो हमबाय ओ सिगाङावथ जेनेब्ला ओ गोदो जोंनि बे समावथ जोंनि बिमा बिफानि समाव बेबायदि गेलेनाय बारनाय खारनाय बेफोरबायदिजोंसो गेलेनानैहाय जोङो ओ समफोरखौ बारहोयोमोन आरो
औ औ
नाथायबा दानि जुगाव दानि दिनाव ओ नुनो मोनदों जोङो जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गोबां बेबायदि गारि मथर जानाय लोंनाय बायदिसिना थाबायनायफोरजोंसो बिदि ओ ओ बेस्थ थायो आरोना ओ जोङो गोबां बे समावहा जोंनि लाइमोनफोरा इन्टारनेटआव बा टिभि मबाइल नङाबानो जाया थानो हाया इफोरबायदि जालांबाय आरो जोंनि लाइमोनफोरा फरायनाय फरायनायजों लोगोसे ओ गोबां बिदिनो ओ लाइमोनफोरा दावगानोबो हादों बिमा बिफानि बोसोन मानिग्रा लाइमोनफोरबो दङ नाथायबा बांसिनानो गोबां बिदिनो जानाय लोंनाय बा बेबायदि इन्टारनेट बेफोरजों गोदोसोनानै दङ आरो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन ना?
दानि जोंनि लाइमोनफोरा जे उम इन्टारनेट मबाइल बायदिजों गफबना दं ओ बेयो जोंनि थाखाय ओ थासारिया सोलायनायखौ नुदों ओ जोंनि बे इन्टारनेट मबाइलनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोर गथफोरा जे मबाइलजों ओ गावनि गाद्रि समखौ ओ बिजाब फरायनाय बायदियाव इमा समखौ होनो गोरै गावनि गियानखौ सोलोंथ फिथायखौ लानो बेनि सोलायै जेनेबा आरो गेलेनाय हेरनाय बायदियावबो बायदि गियान मोननो हायो जों बेफोरखौ ओ दोननानै जोंनि मबाइल नायनाय इन्टारनेट बायदिया जोंखौ जोबोद खहा खालामदों । बे हौवाया जोंनि थाखाय आ दावगा नायाव जोंखौ एसे ओ मबाइल इन्टारनेटआदि जोंखौ गोसो बोबथाबना लायो बे बोबथाबनाया जोंनि थाखाय ओ दावगानायाव खमायनायखौ जोंखौ नुनो मोनदों जे लाइमोनफोरा बे सेंग्रा सिख्ला लाइमोन बैसोआव जोंनि ओ ओ बर ' सुबुंफोरा
औ
बे समाव लाइमोन बैसोआव मावनाङै खौबो मावफ्लाङो गोसो जायैखौबो गोसो जानाय खालामनानै गावखौ ओ देन्जार माने ओ मिथि मोनै गावखौनो आब्रुथि गोयै यै बे लाइमोन समाव मावफ्लाङो आरो बे गोरोन्थि टाइमाव जेब्ला लाइमोन बैसोआ लाइमोन बैसोआ जेब्ला बारगयो अब्लासो जोंनि ओ सुबुंफोरा मानसि सुबुङा बेखौ ओ उन सङो आरो
सावना
उम नोंगौ नोंथांनि बुंनाया सो नोंथांनि बुंनाया सैथो। थोआनो नोंथाङा आरो माबाफोर सोंनो
औ बे जे लाइमोनफोरखौ जों बे खैफोदाव थांनायनिफ्राय जों माबाफोर ओ जेनेबा गाज्रि लाइनजों बे लामाजों थाङिनि जे जोंनि लाइमोन बैसोआव जों मा मा हाबा मावनांगौ बेफोरनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा? जे जों ओ गावखौ मोज जां गियानजों दावगाहोनो हायो नामा बैफोर गाज्रिखौ गारनानै लाइमोन बैसोआव जोङो गावनि गियानखौ बुथुमना लानो हागोन नामा लाइमोन बैसोआव मा मा मावनांगोन बेनि बागै नों नोंथाङा बुंथिनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आरो नोंथाङा थार सोंथिखौ सोंदों ओ आं बिनि फिननायखौ होनो थाखाय थियारि जादों नों नोंथाङा अननानै खोनासंगोन जोंनि ओ लाइमोनफोरा उम माबायदियै जेनेब्ला ओ गाज्रि लामानिफ्राय जोङो हमथानानै गावखौ थानो हागोन बेखौ नोंथाङा सोंदों ओ जोङो सेथियावनो जोङो लाइमोनफोरा सोलोंथाइ सोलोंथाइखो जोंनो नांथारगोन आरो जोंनि लाइमोनफोरनि जिउआव सोलों थाया एक नम्बर आरो बे सोलोंथाइ थाब्लासो जो जोंनि लाइमोनफोरा साननो हानाय बेबायदि गियानफोरा फायगोन आरो बे सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो गियान खो मोननो हायो। ओ सोलोंथाइ गैयाब्ला जोङो लाइमोन बैस सोआव माने ला मोन होननायनि ओंथिया बेखार जागोन आरो सोलोंथाइ सोलोंथाय थायोब्लासो जो जेनेब्ला जोङो साननानै गावनो बुजिनानै गियानखौ मोननानै जोङो ओ गावनि जिउनि थांखिखौ होसोनायाव जों आवगायलांनो हागोन नालाय आरो गाज्रि ओ जानाय लोंनायफोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरा माबोरै ओ ओ गावखौ हमथानो हागोन होनोब्ला जोङो गाज्रि लोगोफोरजों बा ओ गाज ज्रि लामाथिं आग आगान होग्रा सुबुंफोरजों जोङो लोगो जाफानो नाङा जोङो गाव गावखौ हम थानो नांगौ आरो जोङो खाथियाव बिमा बिफानि बा बाथ्राफोरखौ मानिनांगौ बिमा बिफाख खौ मान सनमान होनो गोरों जानो नांग औ जोंनि साननाय फोर लाइमोन बैसो होनोब्ला गोबां बिदिनो सन सल गोसो मोनसे थायो बे गोसोखौ जोङो एकदम हमथानो नाज जानांगोन आरो बिमा बिफाफोराबो बे समावहा ओ बेसेबां ओ बैसोआव हा। गाव गावनि गथफोरखौ नोजोर होनो नांगोन आरो मा आंनि गथ गथआ माबोरै लामायाव थांदों सोरजों थांदों बेफोरखौहा नोजोर होनो नांगोन आरो गथफोर बिदि बिमा बिफाखौ थगायनानै जे गाज्रि लोगोफोरजों थांनांगौ बे नंया ओ बिमा बिफानि बोसोन बांदि जोंओ मानिना नोंगोन अब्लासो जोङो लाइमोन बैसोख जोङो देरहासार जानो हागोन गोन आरो उम गाज्रि ओ लामाफोरजों थाङोब्ला जोङो मिथ थिगौ बिनि फिथाइआ मा जायो ओ जेब्लायबो बिनि फिथ थाइया जेननाय आरो गावनो हाखराव गोग्लैनाय बेबायदि जायो आरो ओ दानि लाइमोनफोर होनब्ला गोदोनि लाइमोन गोदोनि सेंग्रा सिख्लाफोर गोबां फाराग दंङ गोदोनि जुगावहा ओ ओ जिदाइन जिगु बोसोरहालागि ओ ओंखाम ओंख्रि गेलेयोमोन। बा गाव गावनि बिमा बिफाजों दुब्लिफोराव ओम बायदिसिना गेलेनाय मानाय बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावोमोन आरो नाथ थाय जोङो दायो नुनो मोनद दों ओ दानि सेंग्रा सिख्लाफोर दानि लाइमोनफोरा गोबां बिदिनो न' सिङाव थानानै ओ गेम गेलेनाय इन्टारनेट नायनाय बा गाज्रि ओ पिक्सारफोर गाज्रि ओ माने भिडिअसफोर नायनाय बेफोरबायदियाव जोङो बांसिन गोसो होनायखौ नुनो मोन नों आरो दानि बे समाव नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानोब्ला फोरमायनो हागोन।
औ बे जोंनि लाइमोन बैसोआव बे गाज्रि लामाजों फोरो थारैनो नं औ जों बे लाइमोन बैसोआव जोंहा ओ बायदि मोजां मोजां जेरै फरायनाय बायदिखौ जों गियानखौ बे समावनो जों आरजिना लानांगौ। मानसि मोजांजों जों जेरै ओ गोरों सुबुंजों जों थायोब्ला गोरों जायो। गियानि सुबुंजों जों थायोब्ला गियानि जायो बैफोरखौ जोङो आसिलायै मानसि जोङो लोगो जानाय बा मोजां लामाखौ जों नागिरना लानांगौ जाहाथे जों गाज्रि लामाजों थांनो हाया
औ नंगौ
बैफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि न'खरनि बा गामियारि सुबुंफोरा बेखौ गाज्रि लामाखै थांनायखौ जोंनि बर' ओ जोंनि सुबुं माहारिया बैफोर गाज्रिखौ नो नोजोर होनानै लाखिनांगौ जाहाथ दे बै सासेनिफ्राय सासे बै सासेया बुंथिलायनानै गाज्रि लामाजों दाथां होननानै बैफोर बुंथिनाय रावफोर फोर जाहाथे जोंनि लाइमोन बैसोनि बा गथ' उन्दैफोरखौ जों बुंनानै सासेनि सायाव सासे मोजां जालांथों होननानै बै जों मोजां गियान खौ आरजिना लानो हायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथाङा जि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थारैनो सैथो ओ जोंनि होखा जानाय सम बायदि बे समा बारलांबाय।
औ
खोनादोंना नोंथाङा ओ बेसमाव बिसांकि खिनिखोनो जोङो रायज्लायनानै ओ थुंगेनाय जाबाय।
औ दै औ दे